हेलौ हो खोनादों खोनादों नोंथां आनि माथोखौ खोनाहैदोंना?
औ खोनादों दा नोंथाङा मा खालामदों?
आं जास्ट नै ओरैनोसो दं आङो लामायावहाय।
अ दा नोंथाङा एसे फ्रिमोन नामा रायलायनो थाखाय?
नोंथां फ्रियाथ' फ्रिमोन आंओरैनोसो दंमोन दा नोंथां दा नोंथाङाबा मा आङो जेनबा मा सावरायनो सानदोंमोन मा खोथायाव
सावरायनो माने आं दा नोंथांनाव माने बिदिनो
औ
मा होनोमोनलाय सोंनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथां आइदियाफोर होनो हागोन नामा आनो एसे?
आइदियाथ' होनो हागोन। दा नोंथाङाबा मा खोथाय बा मा टपिकयै रायजलायनो फैदों। बेनि बाथ्रा नोंथाङा एसे बुंग्रोबा माने आङो बुजिबासो फोरमायनो हागोन आरो।
अ दा आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरोना खोनादोंना नोंथां? आं माने खोन्थानो सानदों जेनेबा आं बिदिनो आरो सिगांफोर जोंहा इदिनो हा दं एसे एनै जेरावहाय माइ गायो जोंना ओमफ्राय आं गोदोनि फ्रायनो माने मा होनोमोनलाय आदि होबोनानैसो माइ गाय होबोनाय माने जों आदि होननाथ' मिथिखायो नोंथाङा बिदिनो बेनो होनानै फिफ्टि फिफ थिजों उनावहाय आबादखौ राननाया। औ बेबायदिखौ आं माने होगासिनोमोन आरो बिदिनो गोदोनिफ्रायनो आं माने हारसिं गायामोन आरो बेलेगखौ गाहोयोमोन। ओमफ्राय आंबो गायनोबो रोंखायामोन नालाय जेनेबा बारा एक्सपिरियेन्सबो गैया दा माने एसे एनै आं माने रोंदोंबो माने बोरै गायबा मोजां जागोन माबायदि सिस्टेमाव ना औ सोलोंनो हादोंमोन आं एसे ओमफ्राय आं दिमागाव माने आंना खारै जेनेबा मा होनोमोनलाय आं हारसि बेखौनो गायनोसै नामा देग्लाय ना आदि होफिननोसै बेखौनो साननानै आन्दायबाय। थार माने अबाव अबेखौ आं हारसिं गायोबा लाबसिन जागोन आ आदि नायगासिनो मोने आङो आ नोंथाङा बिनि सियायै एसे आंनि सिगाङावहाय खोन्थानो हागोन नामा होमबा आं एसे माने क्लियार मोनगौमोन मायना
आबादफोर जेनेबा मावनाय जायामोन आरोना।
औ।
औ जेनेबा आबादखौ नोंथाङा न'आव मावामोन दा बेलेगनो आदि बा बिदिनो होनासो जायोमोन दायाव जों दुनो थांनो जेनेबा आदि आरो जों न'आव गायोबा बांसिन बेलेग बेलेग माबा थायो जेनेबा आंनि नुनायाव न'आव गायनो हायोबा लाब दं नाथाय एसे ओ गायजासिमाथ' जोंना खस्थ'आ मोनगोन। गायनायनिफ्राय हानायनिफ्राय जेनेबा मारा होनायनिफ्राय इसेबां खस्थ' मोनगोन जोङो दा जों आदि होबाथ' जोङो मा खालामो जोङो आ दि होनायाव जोङो एसेबाब जोङो हालेवनाय बा गायनायाव एसेबाबोथ' आजिखालि हरनांसिगौ जेनेबा ना थाखाबा एसे हेल्प औ बिदिनो हालौनाय बायदिसिना बेफोरखौ जों एसेबाबो हेल्प खालामनांसिगौ जेनेबा हरनांगौ ओ जों एखेसो जायो आरो जों आदि होयोबा जों ओ आदि होग्राया गायोबा सानैजों फिफ्टि फिफ थि राननांगौ।
जोंनि बिदि माइ मोननायखौ जों फिफ्टि फिफ्टि राननांगौ। दा जों न'आव गायबा मा न'आव गाय बा जोङो हाजिरा होनायाव थांगोन गायनायाव थांगोन जेनेबा फुनायाव थांगोन। एयाव जेनेबा जोङो ओ हानि खोथायावसो आरोना हाया हा हा बिदिनो हानि खोथायाव जों जेनेबा मास मास मोनसेथ' बिदि नङा जेनेबा जों बिदि गायजासेयाव जोङो दस हाजार बा फन्द्र' हाजारावनो जों निजा गायोबा जोबहैनो हागौ। औ आरो जों हानायाव दं मारा होनायाव दं जेनेबा गा नोंथाङा खस्थ' मस्थ'यै गायनो हायोबा जों बांसिन माने प्रफिटसो मोनगोन आरोना जों ओ ओ जेनेबा जों गायनो हायोबा निजे गायनो हायोबा जों बुहुत ओ प्रफिट दं बेयावबो जों आजिखालि जों ओ आदि होस्लायस्लाय जों निजे गायनो हायोबा जों प्रफिट मोननो थाङो खस्थ'यै माव खस्थ'यै जोङो माइखौ फाननोबो हायो औ माइखौ फाननानै जों जेनेबा उम आरो जों मो ओ माइ सौनानै जों माइरंखौ फाननो हायो आरो राव सैनानै जोंङो गुन्दै मोनो ना गुन्दैखौबो जों फाननो हायो आजि खालि जों माइ दावाबोथ' बांद्राय दाम मोना जों माइरं फाननो हायोबा बांसिन जों प्रफिटसो मोन्थों आरो जों दामबो मोननो थाङो आजिखालि थ्रिस थाखा सल्लिस थाखा बिदि के जि आरो जों आजिखालि गु बेखौथ' जोङो मोननो थाङो बिस थाखानि खमावनो मोना जों ओ जेनेबा थिंसो ना थिंसो थिं सिस्टेमसो हरो नालाय थिं सिस्टेमावनो था गाहाम दा नोङो इदि आदि होनानै बै आदि होग्रायासो बोरैबा लाब बायदि जाहैयो आरोना। दा नोंथाङा जेनेबा हारसिं हारसिं गायनो हायोबा बुहुत मोजां जेनेबा खस्थखौलाय। मोनखागोन ओ खस्थनि फिथाइखौ उनाव मोनो मोनफिनो होन्नाय बेनो आरो दा नोंथाङाबा मा सानदों जेनेबा आदि होफिनगोन ना ओ निजे गायगोन दा बे दा नोंथांनि सायावसो आरो।
औ दा नोंथाङा आंनि सायाव फोरमायबाय जेनेबा आंहा मा होनोमोनलाय हारसिं जेनेबा आं आदि होलासि निजेयै गायोबा आंहा लाब सिन दङ होमबाबो माने मा होनोमोनलाय खस्थबो दङ ओमफ्राय आदि होयोब्ला आंहा एसे लस जायो मानो होनबा आंबो दा दानि जुगावथ आ दि होब्लाबो थाखाखौ जों एसेबाबो होखानांगौ हेब फाजाब होनांगौ आं सानदों माने नांगौबा आं एसे खस्थखौनो खालामसै नामा मानो होनबा जेनेबा आं आं एसे खस्थ खालामबा होनबाबो उनावहाय आबाद मावनाया होनबाबो आंनाव फिथाइया सेस गासिबो आंनावनो फैजोबगोन नालाय। होमबा बे समावहाय आं आंहा जानो लोंनोबो माइरंफ्रा एसे आग्लाय बिग्लाय जागोन होमबा आं एसे फाननानैबो गावनि जानायखौ बरननो हागोन आरो एकस्रा ओमफ्राय औ बा आं माने आरो इदिनो जेब्ला माइ हाखांगोन होमबा आं बेवहाय आरो मैगं थाइगंबो गायनो सानदों आरो नोंथां। जेनेबा हमनानै ला जोंनाथ माइखौहाय बिदिनो थाब हाखाङो दै जोंना बिदिनो फुज ओ
औ।
औ औ औ खोनादों औ।
औ माने ओमफ्राय आं बे माइ गायखांनानै आर मैगंबो गायनो सानदों आरो एबार माने आं सोलोंजोबनो सानदों बिदिनो लासै लासैनो ओमफ्राय बे मैगं गायनायाव दा गोजां बोथोर हाबहैगोन बे गोजां बोथोर हाबनायाव आं मा मैगं गायनो सानगासिनो बेखौनो माने जोंथिं माने मैगं गायनायाबो खम माने फ्रेसयैनो आं माने बिदि बारा केमिकेल बुस्थुनि नोङा अरगेनिक गायनो सानदों मानो होनबा बिदि गायोब्ला आहा बारा थाखाबो थांनाय नङा खोमा आरो दाथ बिदिनो फ्रेसफोरखौसो नागिरो नालाय पाब्लिक फ्राबो बिदिनो जेनेबा मुलि सुलि होयि बेमार आजार बारा जानायनि थाखायनो बिदि केमिकेल बुस्थुनिखौ बार जाखाया नालाय बिदि मावनो सा सान्दों आरो ओमफ्राय नोंथाङाफोर आबाद फोर मावो नामा माने मावबा एसे आं आरो सोंलुनो सानबावदोंमोन बेखौनो जेनेबा आं मा गायो बा मोजां जागोन जोंनि जायगायावहाय बिदिनो नबेम्बर डिसेम्बर सोनिफ्राय गायजेननानै मोननाय बायदि आरो
औ दाथ आबादफोर मावनाया मावो दा थाङा जेनेबा माइ गायखांनायनि उनाव नोंथाङा जेनेबा मैगं थाइगं गायनो सान्दों आरो ना जोंथ ओ गोजां बोथोर मोनैयो गोजां बो थोराव जों मा मा बुस्थुखौ जों मोननो थाङो जों सबाइ बिमा मोननो थाङो जों लाव गायनो हाबा जों बुहुद लाब जायो जों लाव गायनो हाबो जों जेनेबा बिगासेबा बिगानै गायनो हानांगौ जेनेबा जों फिथाइनि सायावसोना फिथाइ थायोबा जोङो मुलिफोरबो मोजां सारनो हानांगोन जोङो जोथोनबो लाखिनांगोन जोथोन लाखिबानो दंफांफोराबो मोजां मोजां जायो एसे हासारल' होना होननांगौ आरो लावआवथ' आजिखालि माने जेनेबा बुहुथ फिथाइ थायोना जों आरो सबाय बिमाखौबो सबाइ बिमाबो जेनेबा बिदिनो जोथोन लानायनि खोथा नोंथाङा जेनेबा गायनानै जागोन साननानै बि साननायजोंल' जाया जेनेबा नोङो हाग्रा सनस्रांना होनांगोन दंफांफोरखौ नामा एसे साफै दोननांगोन आरोना आरो बिदिनो हासार होफाब होब थाङा जेनेबा मोजां जायो आरो ना जेनेबा नों गायनानै ओरैनो गारस्रिनानै दोनबा जाया ओ माने गायनानै जेनेबा नों ओइ आङो आबादखौ जेनेबा मावखाबाय मैगं थाइगं मावखाबाय आं फिथाइखौ मोनखाासिगोन होननानै बिदि आसाय थानाङा नोंथाङा जेनेबा ओ जोथोनै लाखिनांगोन नों मोनजासे होमबा नोंथाङा बुहुत प्रफिट बा बिदि फैसा बुस्थु मोननो थागोन आर ना नोंथाङा दा नोंथाङा जेनेबा अबे आंथ' बुंखाबाय जेनेबा आजिखालि भिन्दि गायनो हाबाबो जों दैखौ जों मोननो थाङो गोजां बोथोराव दा गोलोम बोथोराव खम दाम ओ गोलोम बोथोराव दामगोसा बिनो दा बिन्दि हक लाव हक बहुत बहुत रोखोनिबा माबा दं जोगोनार जोगोनार गोज नालाय जोगोनादाबो बिदिनो ओं ओ गावनि सायावसो रायनायनि खोथिावसो जेनेबा हासार होनाय बिदिनो ओ जेनेबा एम्फौबो जालाबायायोना नोंथाङा बेखौ नायनांगोन नों ओ आंनि दंफाङाव जेनेबा एम्फौफोर जादों नामा मादों नामा बेखौ नायनांगोन आरो नोंथाङा दा माखौ बायगोन बिदिनो नायनानै गायदों आरो नोंथाङा
औ दा आं सानदों जोंनिख माने बे मा होनोमोनलाय बांसिन सोलियो होनबा नैबे लाव माबा माबि बेफोरखौ बिराद जानायखौ जों नुनो नुनो मोनो बिदिनो सबाय बिमा जोंनि लकेलयावनो आरो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोंनियाव बिदिनो जायो कफिफोरखौ गोबां नुनाय मोनो माने मा होनोमाय लकेल कफि बिदिनो फुल कबि बान्दा कफि आं माने नोंथांमोननियाव जि बे सय बिमाखौ एसे गायनानै ओमफ्राय मा होनोमोन कफि गायनो सानदों आङो बान्दा कफि ओमफ्राय बेयावनो बिदिनो फिसा आं दबलियावहाय दुन्दियाबो फोनो सानदों माने दा गोजां बोथोरावथ' जोंहा दुन्दिया जाखायो नालाय बिदिनो आरो दुन्दियाथ' सब बुस्थुआनो बाहायनाय जायो जों बाथोनावनो हग बा ओंख्रियावनो हक ओरैनो जानायावबो हक हक जों माने दुन्दियानि मोदोमनाया मोजां आरो बेयाव जोंहा भिटामिनबो मोनो नालाय आं बेयाव गायनो सानदों दुन्दियाथ' जोंना सेल जाखायो जेरैबाबो ओमफ्राय सबायाइ बिमायाबो जोंहा बिदिनो मार्केट बाय मार्केट दङ जोंहा गामियारि हाथाइफोर दं बेफोरावहाय गोबां सोलियो आं बेयावनो माने फायखारि फाननानै माबानो हागोन ओमफ्राय दा नोंथाङा मोनसे बुंदोंमोन ना लाव बे लावखौ आं माने गायनो सानदों होनबाबो बारा आं बेखौ बिनि बारै आं बारा मिथि होनबबो आं स सोलोंनो सानदों माने दा सोलियोबालाय आरो दा नोंथांमोननिसिम फोरमायहरदों
औ औ
बेजों खालामनांसिगोन दा नोंथाङनि सिगाङावहाय गासिबो खोथाखौ फोरमायहरजोबदों आं सोंदोंमोन आं आदि गायनानै साबसिन जागोन ना आथिं गायनाया साबसिन जागोन माइ गायनायावबो इयावबो आंखौहाय मोजां गाइद खालामबाय आरो ना मैगं गायनायावबो आंनो एसे एनै आइडिया होदों नोंथांनि बुंनायखौ आं जोबोद गोजोन गोजोननाय मोनदों आंनि थाखाय सम होदों जे आंहा मा प्रब्लेम जादोंमोन दा आं एसे माने फिक्स मोनबाय आरो आं मा मावनो होननानै दा मा खालामबा मोजां जागोन होननानै। दा नोंथांहा गोजोननाय बिनाय दा नोंथाङासो मा बुंबावो। आंना सम जानानै फैबायमोन आरो खि
औ दा नोंथांमोनहाबो खामानि दंलायबाय आंनाबो एसे खामानि दं दा नोंथाङाबो एसे खामानि दंमोनलै दे मालाबा जों सावरायफिननोसै मोजांनो टाइम फैबा।
गोजोननाय थाबाय।